हेलौ औ खोनादों नोंथां दे होनलाय औ खोनादों नै नोंथां ओरैनो ओरैनो जिरायलाबायनानै दङ' नोंथां।
हेल'
औ हेलौ
ए नोंथाङा एसे जायगाखौ दोरोदनो हागोन नामा माने नोंथांनि आवाजखौ माने रावखौ एसे बोरैबा खोनादों माने
अ एबार मोजां खोनाबायना नोंथां?
अह दासो मोजां खोनादों मोन नोंथां।
औ औ
बेलासिनि जाखांबाय नामा नोंथां?
बेलासिनिथ' जाथ'वाखै नोंथां नै ओरैनो जिरायलाबायनानै दङ' दसेनि उनाव जानोसै
खबरा मोजाङानो दा नोंथांना?
खबरा मोजाङानो नोंथां नोंनाालाय माबायदि खबरफोरा नोंथां?
आंनाबो मोजांआनो नोंथां माने नोंथांखौ दाख्लै बबेबा माथो बाइक जों गोलैदों ना मादों होननाय खोनादोंमोन थांखौ
अ गोलैयाखै गोलैनाय नोंथां बेलेग जानांगोन बेलेगसो खोमा
अ होनोमबा आंखौसो थगायबाय खोमादां बेलेगआ लोगोआ माने माने नोंथांजों बेथ' नङा बाथ्राया माने नोंथां नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ मा आयदामोन बेबा नोंथां रायज्लायजागोन दे समाबो ओरैनोसो दंखायो दसे
माने औ नोंथां माने बाथ्रायाथ' बारा गिदिर नङा जेनेबा आं माने सोम मानसे बाथ्रा बाथ्रासो सोंगोन आरो जेनेबा बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जों उन्दै बैसोआव आरोना नोंथां जेनेबा जों जेनेबा जों उन्दै बैसोआव जेनेबा नांगौ खिनि सोलोंथाइ लायाब्ला बा बायदिसिना जेनेबा सोलोंथाइ लाया लासिनो जों बेराय बेराय थायोब्ला एबा दंफां दंफां गाखोना थायोब्ला उन्दै बैसोआव
औ औ
माने जोंनि फैगोन एबा इयुन जेनेबा जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैगोन माने सोलोंथाइ लागासिनो थायोब्ला बिनि बागै नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायनो होदो दे नङा होमबा नोंथां
औ फोरमायनो आंथ' हागोन जेनेब्ला
जों होनगोन जेनेब्ला उन्दै समाव जों नांगौखिनि सोलोंथाइखौ लायाब्ला जों उन उन समाव बायदि रोखोमनि हाजिरा खामला मावनासो जाहैनांगोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां बेथ' बे बाथ्रायाथ' नोंगौखागौ जेनेबा
औ औ माने जोङो नोंथां उन्दै सम समावनो जों बेसेबांखि हायो एसेबां माने जोंनि मेलेमफोरखौ एबा सोलोंथाइफोरखौ लानानै जोङो गावनि जेनेब्ला जिउ खुंलायनाय राहाखौ एसे थाग्रायै एबा मोजां खालामना लानाया जोंनि थाखाय मावनांगौ हाबा आरोना नोंथां
औ नोंथां औ औ।
दायो आं बुंगोन गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोर एबा फोरोंगिरिफोराबो बुङो जे जोंहा उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो सोलोंथार लानाया गोनांथार जायनि जाउनावसो जोङो गिदिर गिदिर खामानिफो गोरलै मोननानै मावहैनो हायो आरो माने
आरो आं नोंथां बुंगोन जे औ। उन्दै समफोरावनो बिब्दि सोलोंथायाइ लायाब्ला नोंथाङा उनफोराव माने फस्थायहैनांगोन ए बा उनफोरनि माने उन्दैफोरनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै नोंथाङा माने जेनेब्ला गाब बनो गोनां बाथ्रा जानांगोन आरो जेनेबा आं मानो उन्दै समावनो बिबदि सोलोंथाइ लायासै दा नै एफा खस्थ' माने सानदुं गोसा अखा बांखाफ्राव गुबुनाव हाजिरा मावनाय नांदों बायदि रोखोमनि गुबुनजों जेनेब्ला सैमा बायदि बाहायजादों बेफोरखौ माने साननो। गोनां मोनसे बाथ्रा आरो बेफोरो जोंहा उन्दै समावनो सोलोंथाइखौ जुदि जों मोजां लायाब्ला ना नोंथां। माने जोंनि थाखायथ' सोलोंथाइया जोबोद गोनां
बायदि बायदि रोखोमनि जों जेनेबा जिउआव जोङो जाफुंसार जाहैनो हायो दा जोंनाव ब्ला एबा जों उन्दैनिफ्रायनो जुदि सोलोंथाइ लायाब्ला जों जेनेब्ला उन समावहाय बिदिनो आला खाला एबा जामबाफोर एबा बयजोंबो जेनेब्ला सासे मुैगैजानाय बाय दि सुबुं जानानै थानांगोन जोङो जुदि जोङो जोंनि जिउआवनो जेबो खामानिखौनो जेनेब्ला जों मा मावनो हायाबोला जों गुबुनफोरजोंथ' एसे एनैबाबोथ' बुंखा जागोन नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ-औ खोनादों नोंथां औ।
औ माने आरो बेल' नङा बाथ्राफोरा जोंहा दंबावो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइ लायाबोला जोङो जेनेब्ला बायदि-बायदि जोङो जेनेब्ला उनाव साख्रि बाख्रिनि थाखायबो जोंहा गोबां माने खस्थ' जायो आजिखालिथ' साख्रि बाख इ लानोबोथ' गोबां सोलोंथायाइयानो नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां।
औ सोलोंथाइ माने सोलोंथाइ माने सोलोंथाइबो नांगौ आरो बेनि सायाव बिराद खस्थ' खालामनांगौ नङामबा नोंथां। आरो जों आरो जों बुंनो हायोदि जेनेबा दानि जुगावथ' जों बुंनो हायो आरो ना जेनेबा दानि जुगावथ' जाय-जाय जायहा साख्रि गैया आरोना माने बेहा माने बारा हिनजाव मोननो एसे गोब्राब जायो नङामबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ-औ। ओ नोंथाङा मा बुंबावदोंमोन?
औ बिदिनो बुंदों आंबो नोंथां। दे होनलाय नोंथाङा।
औ नोंगौ जेनेबा जों उन्दै बैसोआव बा
औ दे नोंथां होनलाय दे मा होन औ नोंथां।
जेनेबा माखासे जेनेबा जों उन्दै बैसोआवनो आरोना जेनेबा जों सोंलोंथायानो सोलोंथाय ल-लायालासिनो गुबुन-गुबुन जेनेबा माखासे जोंनो नांगौखिनि एबा गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ जों जायोब्ला एबा सोबोब्ला बे जोंनि जेनेबा सोलोंथाइ ला-लानायनि उम जेनेबा माखासे माबायाव बिराद प्रब्ले-प्रब्लेम एबा गाज्रि खालामो नङामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। आरो जों बुंबावनो हायादि हायोदि जेनेबा जों सोलोंथायाथ' जेनेबा माखासे जे गोबां ओ माखासे न'खरनि जायगा जों माने जेनेबा माखासे सुबुंफोरा माने मा माखासे न'खरि माने माखासे न'खराव जेनेबा नांगौखिनिबोथ' सोलोंथाइ लानो हाया नाङामबा नोंथां।
औ-औ नंगौनो दां औ।
गोबां रांनि गोनांथि जायो जेनेबा जों दानि जुगावथ' जों माबाय जों बुंनो थाङोब्ला जेनेबा ओ मोजां ओ मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय जेनेबा मोजां जेनेबा सोलोंनो थाखाय जोंथ' मोजां-मोजां स्कुल एबा फरायसालिफोराव हाबनांगौ जायो नङामबा नोंथां। जाय जेनेबा ओ फरायसालिनि फिसफोरा माने गोबां रां लायो एबा जों माखासे स्कुलफ्राव जों नुनो मोनो जेब बेफोरो जों गोबां रां लायो बेनि जाउनावनो माखासे एसे। जेनेबा गेजेर थाखोनि ओ न'खरफोरा जेनेबा जों नांगौखिनि ओ सोलोंथाइ होनो हायै गथ'फोरखौ नङा होमबा नोंथां? जों जायनि जाउनावनो जेनेबा जों ओ जों फा ससेयावनो जेनेबा जों सोलोंथाइखौ दोन्थ'नानै दोनथ'नांगौ जायो आरोना नोंथां जेनेबा जाय जोङो बिदिनो जेनेबा आ जों बुंनो हायोदि जेनेबा मा खासे ओ सुबुंफोरा जेनेबा जों सोलोंथाइ ला लायाब्लाबो जेनेबा गावनि रोंगौथिनि थाखाय एबा रो गावनि रोंगौथिनि जेनेबा रोंगौथिनि एबा गोरोंनि थाखाय एबा मेलेम जिबिनि थाखाय जोङो जेनेबा सोलोंथाइ लायाब्लाबो जेनेबा बेफोरबायदिया माखा ओ मा खासे सुबुंफोरा जेनेबा बिजनेस एबा बायदि फालांगिरिफोर एबा आबादारिफोर जानानै जों गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां औ।
औ जेनेबा आरो जों बुंबावनो हायो दै जों माखासे सुबुंफोरा जेनेबा जों सोलोंथाइ लाना नैब्लाबो जेनेबा जों नांगौखिनि बेफोरो बेफोरो जेनेबा साख्रि बाख्रि याव मोनाखैब्लाबो जेनेबा नांगौखिनि जेनेबा जेनेबा गोबां सोलोंथाइ मोनब्लाबो जेनेबा माखासे ओ मोननांगौ एबा जेनेबा जों रांफोरखौ जेनेबा जों आरजिनो हाया आरोना नोंथां जेनेबा जों रां आरजिनो होनना बुङोब्ला जेनेबा जों सोलोंथाइनि एबा ओ सोलोंथाइनि थ ओ सोनोबा सोलोंथाइनिल' गो गोनांथि नङा जेनेबा जों गावनि सायावनो एबा बा फोथायनाय थानांगोन एबा एसे मानसिया जेनेबा गोरों जानांगोन एबा मेलेमजिबि जानांगोन सोलोंथाइयाल' जेबो खामानि होया नङा होमबा नोंथां?
मा औ नोंगौ नोंथां औ।
औ जायनि जेनेबा जायनि ओ जाय सुबुङा जेनेबा जाय जेनेबा लाजियाब्लाबो जेनेबा लाजिया फांजिया जेनेबा ओ जेनेबा साहस एबा बायदि जेनेबा थायो जेनेबा गुबुन ओ जायगायाव जेनेबा बिदिनो बेबायदिनो‌ जेनबा ओ मा बुंगोन बेखौ स्किल थायो आरोना बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय जेनेबा ओ सोलोंथाइनि बारा गोनांथि नंङा मानो होनोब्ला बेफोरो जेनेबा गावनि रोंगौथिनि थाखायनो गोबां ओ आइदिया लानानै जेनेबा बायदि रोखोमनि खामानि मावनानै जेनेबा गावनि इयुननि जेनेबा फैगौ ओ जेनेबा बा अबो जिउखौ जेनेबा मोजांङै खुंलांनो हायो नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां। आरो जेनेब्ला जोंहा ना आं बुंनि आरोना नोंथां जोंहा माने उन्दै फोरनिफ्रायनो जों सोलोंथाइ लाथारनांगौ बेखौ माने गासै बो मिथिखागौ जानांगौ ना नोंथां? माने जोंहा बिब्दि उदां उदां औ
जों ला ओ सोलोंथाइजों लोगोसे जेनेबा जों माखासे जेनेबा स्किलफोरखौबो बाहायलांफानो जा जेनेबा जों उन्दैनिफ्रायनो सोलोंनांगौ आरो ना नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां औ माने जोंहाबो माने औ माने उन्दै समनिफ्रायनो जों सोलोंथाइफोरखौ गारोब्ला एबा जों उन्दै समावनो बिदिनो बेराय बेराय जा योब्ला जोंनि लाइफफोरा माने उन समावहाय जोंनि जिउ खुंनाय राहाया जोबोद खस्थ' जायो आं बेखौनो बुंगोन ओम फ्राय जोंहा माने दायो नोंथां हमनानै ला जों आबादारि जानो थाखायबो जोंनो एसेबाबो सो सोलोंथाइ नांगौआ गोनां नोंगौ ना नंङा नोंथां?
औ औ एसे एनैयानो जों सोलोंथाइ नांगौ नोंथां औ औ जेनेबा जों जाय जों एसेबो सोलोंथाइ गैयाब्ला जेनेबा जों बे आबादखौ जों बोरै मावगोन एबा आबाद मावनायाव मा मा मुवानि गोनां जायो एबा जों आबाद मावनायाव जेनेबा आबादा जायोब्ला बे आबादाव जेनेबा जों एम्फौ माखासे जि फिसा फिसा जिबफोर जेनेबा बायो एबा एम्फौफोर थायोब्ला जो बे एम फौखौ जेनेबा सोखानो थाखाय जेनेबा मुलि मा माखासे मुलिफोर नांगौ जायो नंङा होनबा नोंथां? औ जों बे मुलिखौ जेनेबा मोनथिनो थाखाय जों बिनि थाखायनो जेनेबा जों सोलोंथाइ नांगौ एबा जोंनो बे आबाद खौ जो जोंङो जादोंङो मोजांयै ओ मोजां खिलिहोनो थाखाय जेनेबा जों माखासे हासार एबा ओ माखासे मुवा यो फोरनि एबा इउरियाफोरनि जे थाखाय जों गोनांथि जायो। जेनेबा जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जों बे बेफोरबायदिनि थाखायनो जेनेबा जोंङो जेनेबा सोलों ओ मुवा एबा मुलिफोरखौ जों मिथिनाय नंङा नंङामोन नोंथां जेनबा जों बिनि थाखायनो जों सोलोंथाइखौ नांथारगौ एबा सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जेनेबा जोबोद माने जेनेबा गोनांथार नंङा मानदां
औ गोनांथार जोबोद गोनांथार आरो जोंङो माने सोलोंथाइ गैयाब्ला बिब्दिनो जों दयबो बुंलांखाबाय उन समाव जाय जायहा सोलोंथाइ गैया उन्दै समावनो जायफोरा बेराय बेराय जायो बेराय बेराय थायो। बायदिसिनाफोर हाजिरा खामला मावो बे फोरो माने एसे साननो गोनां बाथ्रा उन समाव बेफोरो माने बायदि रोखोमनि दुखु खस्थ सहायनानै ए थानांगौ एबा बायदि बायदि रोखोमनि मालायनाव हाजिरा खाम मावनानै जानांगौ जा यो सान्दुं अखा बार बेफोरावबो माने बेफोरो खारगनाय नंङा आरो नोंथां ना?
दा जों गोबां ब बाव नोंथां। जेबा जो समाबबोथ जोब्बाय नंङा नोंथां जेनेबा जों कर्टखौ इसोरनो दोनथ'नोसै नंङा नोंथां?
औ दे नोंथां औ